औ हेल' नोंथां, उम खोनादों ना नोंथां अ दं माने ओरैनो जिरायनानै सानजौफुनि आदार जाथ'वाखै जाथ'नायालाय माहोनो संगासिनो दासो। ओमफ्राय नोंथाङा जखांबायमोन नामा? दं मोजाङैनो मानो
खांदों नोंथां
आदसा, मा ओंख्रिमोन नोंथां?
जोंना ओंख्रिया अमा बेदरजों आलुसोमोन।
आदसा होनबा जोंना मा जानो मिथिया आरो दा जाथ'वाखै ना
आङो माने मोनसे आयदायाव आयदाखौ लानानै सावरायलाय होननानै सानदोंमोन आरो नों थांजों जुदि नोंथाङा, ओरैनो दंब्ला सावरायजागोन ना नोंथां?
अ सावराय जागोन दे नोंथां।
औ जेन जोंहा बर'निनो मोनसे बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो बा दोरोङारिनिफ्राय जोंहा लानाय नैबे बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो आरो बर'फोरनि जेन जोंहा रंजालि बैसागु नैबेनि बागै एसे सावरायनो होननानै सा सान्दोंमोन आरो जे नोंथांजोंहाय। आंनो फोरमायगोरनोसै नामा? औ-औ जोंहा बैसागु होनोब्लाथ' जोबोरैनो रंजा बाजायै बोसोर गोदानखौहाय जों बरायो बिदिनो जों जोंनि गोजाम बोसोरखौबो जों बिदिनो मोजाङैनो बिदिनो बारग'हबोबाय जेन जों बेफोरबायदिनि थाखाय जों बाखनाय बा जों बेवहाय मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो जोंहा बैसागु बेहाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नैबे खौ जों नुनो मोनो आरो, मोसौ बैसागु बेवहाय बोसोरनि बोसोरनि जोबथा सानखालि फालिनायखौ जों नुनो मोनो। जेन जोंनो थाखाय जोंनि आबादफोरखौहाय आबादफोर मावनायफोरावहाय जोंखौ गोबां बिदिनो माइ गायनाय बिदिनो गोबां आ बाद मावनायफोरावहाय जोंखौ जे बोसोरसेमानि गायनाय फुनायफोरावहाय हालेवनायावहाय गोबां बिदिनो जोंखौहाय मदद खालामबाय बेफोरनि थाखायहाय मोसौ बैसागुखौबो जाहा लानाय जायो। जेन जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो रंजा बाजायै मोसौखौहाय बिदिनो बिदिनखालि माला गानहोयो आरोखि आरोखि जों गोबां बिदिनो मैगंनि माला गानहायखौ नुनो मोनो लाव, फान्थाव हालदै नै बेफोरबायदि मैगंफोरखौहाय दानस'नानै बा माला गानहोनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि आरो बिदिनो औ ओरै आथि ऐदिनखालि लावथिजों बुवा आरो मोसौखौहाय मा बिलाइ होनोमोनलाय जाबस्रिं ना मा बिलाइ होनोमोन।
जाबस्रिं आरो थाराय बिलाइजोंबो बुयो। आरो मा होनो खायफा नो दिगिलिथिफोरजोंबो बुयो उम बिदिनो खायफाबा ओ
जों बुवा आरो ऐदिनखालि लावथिजों गुवालासिनो नै बेफोरबायदिजों बुयो आरोखि जे बिदिनो बुज्रिद बुज्रिद लाङो आरोखि जे ओरै दैमा बा दैसाफोरावहाय। बिदिनो थुखैनो लांनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि मोसौखौहाय गोबां बिदिनो मोसौ थुखैनायाव दोंसे बिदि मेथाइ आवरायो जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा-हानजा बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि जा। नै बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबनायखौ नुनो मोनो आरोखि। मोसौ थुखैनाय समावहाय गोदोनिखौ बुङोब्लाथ' गोदोहाय लावखारफोरासो थुखैनो लाङोमोन आरोखि जेन नैबे लावखारफोरा बेफोरबायदि मेथाइ खननायखौ नुनो मोनो।
उम
आरो बिदिनो लाव लावखार गथ'नि सिफुं सुनायजों जोंना रिंसारथियो आरोखि जों गोबां बिदिनो गोदै गारांजोंहाय बैसागुखौ आरो बिदिनो दाउखौवौनि गोदै गारांजों जों बरायनायखौ नुनो मोनो बैसागु समावहाय गोबां बिदिनो दाउखौवौनि दावउखौवौनि गोदै गारांजोंहाय बैसागुखौ बरायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिदिनो औ मानसि बैसागु होनोब्लाथ' जोंहा बोसोरनि सेथि सानखालि बा बोसोरनि बैसाग दाननि से से दानखालि से खालारखालि जों फालिनायखौ नुनो मोनो आरोखि नैथि
उम नंगौ नोंथां।
बैसागु नैथि होन नैथि होनोब्लाथ' जोंहा बि- -दिनो मानसि बैसागुखौ फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां बिदिनो जोंहा मन्दिराव बाथौ बाथौआव थांनानै गारजायाव थांनानै जों हा बिदिनो गोबां बिदिनो जोंहा बोर बियो आरोखि जोंहा अबंलावरिनिफ्राय जेन जोंखौहाय बोसोरसे मानि मोजाङै मोजाङै जोंखौहाय लाखिबाय। आरो नै बे गोदान बोसोरखौबो जोंखौ मोजाङैनो बारहोलांनो लांहोनो हायो। नै बिनि थाखाय बोर बियो आरोखि आरो बिदिनो गेदेरफोरा उन्दैफ्रा बिदिनो गेदेरफोरनिफ्राय बोर लायो आरो बोर गिदिरफोरा उन्दैनो बोर होयो नै बेफोरबायदिखौ जों नुनाय नुनो मोनो आरोखि। बैसागु समफोरावहाय आरो बिदिनो औ। बिदिनो गोबां हानजा हानजा बेराय मोसानायखौबो नुनो मोनो नेक्स्ट दिननि नेक्स्ट दिनाखालिनिफ्राय। गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन हान्जा थायो जोंहा ओ सेंग्रा सिख्लानि आलादा हान्जा गथ'फोरनि आलादा हान्जा आरो बोराय बुरैनि आलादा हानजा नै बेबायदि आलादा आलादा हानजा हान्जा मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरोखि बैसागु समावहाय। आरो जोंहा गोबां बिदिनो औ दामज्रुफोर दङ जोंहा गोबां बेफोरबायदि दामज्रुफोरखौ लानानै मोसायो आरो जे जोंनि बर' हारिनिनो दामज्रुफोर जेरै माखासे खाम जथा सेरजा सिफुं बायदिसिना बेफोरबायदि दामज्रुखौ लानानै जों हा मिलौदो देंखो बोनानै जोंहा बेफोरबायदि जों जोबोरैनो बिदिनो रंजा बाजा रावनिबो गोसोआवहाय बिदिनो दुखु दाहा थायालाबानो जों बयबो मोसायो आरोखि बैसागो होनोब्ला जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो गोबां बिदिनो जोंनि गोसोफोराबो रंजाखाङो। आथिखालाव जों बांद्राय बेफोरबायदि रंजाखांनायखौ नुनो मोनला आरो। गोदोनिखौ नायोब्लाथ' जों औ गोदो जोबोरैनो रंजाखाङोमोन। जों आथिखालाव जोबोर खमायनायखौ नुनो मोनबाय आरोखि। बेफोरावहाय बांद्राय औ इन्ट्रेस गैयि जालांबाय आरोखि।
अब्लाबो जोङो खायफा खायफा गामियाव जोबोरैनो बिदिनो रंजानायखौ नुनो मोनो आथिखा आजिखालिनि बैसागुखौ जों ओ सप्तासेफोरल' फालियो नामा बेफोरल' नुनो मोनसै जों बेफोरनि बांद्राय फालिनाय नुनो मोनला। गोदोनिखौ होनोब्लाथ' दानसेहालागि फालियोमोन होनोमोन आरोखि जोंनि आजै आजौफोरा बैसागु फोरबोखौहाय औ। औ नोंथाङा माखासे बुंदो नामा।
उम। बिनि मेलायाव जों बर'नि बैसागु होनोबा माने फोरबो बेहाय जों मा होनो बैसागुआव
बैसागु मोसानायनि अनगायैबो जों गोबां रोखोमनि मा होनो माखासे मै साथिथि एबा सेजौ जि मा होनो जौसेथा मैगं जानाय बि बेखौ फालिनाय नुनो मोनो जायो माहोनो बियो माहोनो मोनसे बेहबो बैसागुनि मोनसे नेम खान्थि जायो खायफा मा होनो बैसागु माने सेजौ जि ए सेजौ जि मैगं जानायनि बेलायाव जों नायोब्ला खायफा मा होनो बैसागुनि एक थारिखाव जायो खायफा दुइ थारिखाव जायो बिदिनो ओ खायफाया सात थारिखआव जायो जेनेबा बेफोरनि बेलायाव नायोब्ला जों
औ।
गुबुन गुबुन रोखोमै फालियो बे माने मैगं जानायनि बेलायाव जाय माने गासिबो बर' मानसिफ्रा फालिजोबो जेनेबा बे बैसागु फालिबाय जेब्ला बे माने सेजौ जि मैगं जानाय जानाया जोंनि जोंनि बे बर' हारिनि मोनसे नेम जाय मा होनो बयखौ बयबो फालियो बिनि बिथिङाव नायोब्ला जों बियो मोनसे मा होनो जेनेबा बेमार आजारफोर जायो जानो नागिरदोंबा एबा जा जायिनि बेफोरनि बिथिङाव जायबायायदि आं आन्दास खालामदों जाय माहोनो सेजौ जि था मैगं नागिरनानै जानायनि बेलायाव जाय मा होनो गोखा गोखै होनो खायफा गामिखै खायफा गामिखै गोखा-गोखै जानाय बिनि बुङो आरो बे गोबां रोखोम नि मैगं थायो जाय जों नामखौ मिथिया जों जाय मा होनो मैगं नागिर बिमा-बिफा एबा आबौ-आबै मोनहासो नागिरनानै जायो नालाय बेफोर जायो एबा जाहोयो बेफोर बिथिङाव जों बेखौ माने जाब्ला जायो जों देहानि थाखाय माबाफोर बेमार आजार जादोंब्ला बेफोरो खारलांनाय एबा जानो नागिरदोंबा जायालासिनो थानाय बिनि बिथिङाव जों साननानै लायो आरो।
औ।
बुंनो थाङोब्ला जों बैसागु होनबाथाय बयबोआनो रंजा-बाजा बयबो गाव-गाावनि गोसोखौ फुवारनानै रंजा बाजायो जाय माने सेंग्रा-सिख्ला सिख्लानि बिथिङाव नायोब्ला जों बेहाय बांसिन रंजानायखौ नुनो मोनो जाय मा होनो सोरखौबा माने सि सिख्लाया सोरबा सेंग्राखौ मानो फसायना दंब्ला बेहा जों आर'नाइ आर'नाइ हरनायखौ नुनो मोनो जों बेखौ गामि एरिया एबा गुबुन जायगाफ्रावबो नुनो मोनो जायो बर'नि गोदो गोदो फ्रायनो सोलिबोबाय थानायखौ नुदो आर'
औ नंगौ।
आरो जों बैसागुखौ आथिखालाव गोबां रोखोमै खुं खुंनायखौ नुनो मोनसै खायफा गामियाव जों नुयो जेनबा गिदेर फांसन बानायनाय मोनसे जायगायाव प्रग्राम बानायनानै खुङो बेहायनो गोबां मानो आर्टिस्फोर लिंहरो जाय मानो स खनग्रा मोसाग्रा दामग्रा बेेनेट लिंहरनानै बयबो ज'यैनो रंजायो। नाथाय गोदो बे बेबायदिखौ नुनो मोनामोन गोदो बेबायदिखौ जों नु आं माहोनो उन्दै समाव नुबोनायफोरखौ बेफोरबायदिखौ बांद्राय नुनो मोनामोन जाय मानोे देरनानै दा गोब गोबाङानो सोलिबोबाय जां जाय उन्दैयाव उन्दैनि माखासे बुस्थुफोरखौबो नुबोदों जाय माने उन्दै समाव बि दिनो जेनेबा आबौ आबै जेनबा बिमा बिफा मोना जाय मानो न' न' हाब नानै जेनेबा खुगा मेथाइ बर'नि खुगा मेथाइफोरखौ दामजुफोरजों दामनानै इदिनो मोसानायफोरखौ नुनो मोनो आरो जाय खुगा मेथाइफोरा बर'नि बे बैसागु टाइमाव सोलिबोनाय
फोरखौ नुनो मोनदों आरो जाय मानो माखासे रोखोमनि खुगा मेथाइ दं जाय माने इन टारेस्ट एदावनाय बिदिनो जंखायनाय बिदिनो मानो बिहामजोखौ लानानै खुगा मेथाइ खननाय जेनबा बिदिनो बिबोनांखौ लानानै खुगा मेथाइ खननाय बिदिखौ गोबां नुनो मोनबोदों गोदो उन्दै जाय उन्दै उन्दै समाव आं गोसोआव थाबोनाय समाव नाथाय आथिखालाव बेफोर खुगा मेथाइखौ खोनानो मोनदिया बिदिनो मा होनो जों रेडिमेड सल'फोरखौ खोनानो मोनसै जायो माने आर्टिस्टफ्रा खननाय बेफोरनि बेलायाव नायोब्ला जों गोबां सोलायनाय मोनदों आरो जों बिदिनो गाननाय जोमनाय बेलायावबो गोबां सोलायनाय नुनो मोन्दों जाय माने गोदो बर' सिख्लाफ्रा बैसागु होनबाथाय दख'ना मा होनो ब्लाउस गोजा बिदिनो दख'ना गोमो खायफा गोजा गाननानै मा होनो रंजानाय नाथाय आथिखालाव खायफा बेन मा होनो गोबां रोखोमनि दख'ना गाननानै खायफा गोसोम खायफा मा होनो गुफुर बिदिनो गानलाबायनानै रंजानायखौ नुसै नाथाय मा होनो बि फोर बिथिङाव नायोब्ला गोबां सोलायदों गाननाय जोमनायाव जाय बैसागुआव मानो गोदोबो बिदि गानबोनायखौ नुवामोन जाय गानबाथाय गानबाय बयबो मोनसे रोखोमनि दख ख्ना गाननाय नुनो मोनोमोन आरो आटस आटसा जोंहा टाइमाबो जाबाय होनबा
औ नोंथां जों इयुनाव सावरायबावनोसै औ दे